नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
अ आंथ' ओरैनो दा जिरायनानै दं। थां
औ।
ओमफ्रायो नोंथां आलाय मा खालामदों?
अ आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
औ।
नोंथांनि खबरा माबोरै दा?
अ आंनियाथ' माने गेजेरावनो दं आरो नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङालाय माबोरै? खबरा?
आंनाबो दा बिदिनो मोजाङैनो दङ दा खबरा
औ।
दिनै नोंथांजों आङो माने जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव सोलिबाय थानाय डेलि लाइफनि बागै सावरायनो होननानै सानदोंमोन सावरायनो हागोन नोंथां?
औ हागोन हागोन।
अ बिदिब्ला नोंथाङा ओ फुंनिफ्राय एबा फुंबिलिनिफ्राय मोनाबिलिसिम बे मा मा खालामनानै थायो बा मा मा खालामनानै मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां मानो हाया जानो होमबा आं नोंथांसिम माने आङो जेनेबा सानफ्रामबो मावबोनाय आंनि डेलि लाइफनि खोथाखो सा इसे फोरमायनानै होनिसै होमबा आंङो जेनेब बा फुङाव औ जेनेबा आङो फुंङाव ओ सारि सातता फोर सिखारनानै ओ माने सिखारै मायै जेनेबा आङो फुङाव आंनि रुमखौ माने सिबो आरो ओरै फिथाखौ आङो जाबनानै मोज जाङैनो जेनेबा बेफोरखौ खामानिखौ मावखांनानै नोबा भात जा हाथाय हुनो थाखाय ब्रासखौ लानानै ओरै ओ ओरै जेनेबा दुगैनानै फैखासिगोन आरोना नों नोंथां ओमफ्रायो बेनि उनाव आङो दुगैखां लोंखा नोंथां आं जेनेबा ओंखामान माने थोरसि लथा सुसिगोन ओमफ्राय थोरसि लथा बेनि उनाव आं ओंखाम संनो थाखाय जेनेबा ओरै आजुरि जासिगोन आरो जेनेबा स्टार्ट खालामसिगोन आरो ओंखाम संनो ओमफ्रायो बिनि उनाव आंथ दा सासे फरायसुलि ना नालाय जेनेबा आं कलेजबो दं नालाय बिनि माने कलेज थांङैनि सिगांनो आङो जेनेबा ओंखामखौ जानानै लास सिगोन ओमफायो ओंखाम जाखांनायनि उनाव आं जेनेबा आ थोरसि लथाखौबो सुखासिगोन आरो ना माने कलेज थाङो जोंहाथ कलेजआ जेनेबा दसथानिफ्रायसो स्टार्ट जायो नालाय ओमफ्राय आङो जेनेबा थोरसि लथाखौ सुखांखानानै एबा जेनेबा कलेजनि थाखाय ओंखारसिगोन आरो ओमफ्रायो आङो जेनेबा दसथा सोयाव आंहा दसथा सोयाव क्लासा माने स्टार्ट जायो नालाय आङो ओरै साराय नयथासोआव माने नाइन थारटिसो आं कलेजनि थाखाय ओंखारलाङो आरो ओमफ्रायो आङो ओ जेने बा जोंहा दा कलेसा ओ कलेजाथ जोंहा एगजाम माने सोलिगासिन नालाय आङो
औ
माने जोंहा एगजामा
माने ओरै ओ दा सेसनेलसो जागासिनो नालाय जोंहा माने एगजामा एक घन्टानिल' जायो। नोंथां
औ औ
खायनो जेनेबा जोंहा एक
जाम जा खांनानै जोंहा क्लास बो जायो आरो आरो माने जोंहा जेनेबा दसथानिफ्राय सारि इगारटासिम जोंहा एगजामा जायो ओमफ्राय एगजाम जोबनानै जोङो जोंहा क्लासबो लाना नांगौ जायो आरो
औ
ओमफ्राय बिदि नो जोंहा क्लास लाखांनायनि उनाव माने क्लास बिनि उन ब्रेकनि उनाव आरो जोंहा क्लास जाफिनो माने जोंहा क्लासआ फुंनिफ्राय दसथानिफ्राय एकथासो मोनसे जायो ओमफ्राय आरो जोंहा सारि एकथा देरथानिफ्राय माने फर थार्टिसिम जों ओमफ्राय जोंदाव दिनै हो माने जोंहा सेमिनार माने जोंहा ओरै ओ जोङो मोनसे डिजिस बा ओरै मोनसे टपिक टपिकनि सायाव जोङो बुजायनांगौ आरो। ओमफ्रायो जोंहा जेनेबा जोंहा मोनसे जेन वा जेरै वान थारटिनिफ्राय जोंहा फर थार्टिसिम मोनथाम सेमिनार जायो आरो स' ओ ओरै सेमिनार खोनासंनानै बा जेनेबा क्लासफोरखौ लाखांनानै आङो सारि सारिथायाव जोङो एसे केमपासाव गिदिंनो फैबावो आरो बिदिनो लोगो फोरजों दसे केम्पासाव गिदिंनानै आङो ओरै ओ माबा माबि जानानै बा बाहेरानि बु जेनेबा चावमिनफोर जानानै बा साहा लोंहोनानै आङो न'आव फैफिनो आरो ओमफ्रायो आङो न'आव फैनानै जेनेबा दा जोंहाथ' ओरै इमान जेनेबा क्लास सास लानानैथ' जोङो मेङो नालाय जेनेबा आं द से ओ क्लास निफाय फैनानै ओंखाम जाखांनानै एबा ओरै दुगैखांनानै आङो दसे उन्दुयो आरो आराम लायो आरो ओमफायो आराम लानायनि उनाव आं जेनेबा ओरै बेलासियाव जेनेबा साहा थाहा लोंखांनानै आङो दसे ओ बाहेरायाव दसे ओरै बारहावा जानो होननानै ओंखारना थाङो आरो ओमफ्रायो ओरै बारहावा जाखांनायनि उनाव आ जेनेबा हरनि लाहार फाहार जोंहा जालायबाय ओंखाम ओंख्रि जानायनि बा ओंखाम ओंख्रि संनायनि थाखाय आरो बिनि सायावनो आङो ओरै स्टुडेन नालाय दा आङो जोंहा एसाइनमेन्टफोर बायनांगौ आं एसाइनमेन्टफोर जेनेबा फैनानै आं एसाइनमेन्टफोरखौ एसे बानायो आरो औ ओमफ्राय आङो दा नोंथ नोंथानाव सोंथि सोंसै जेनेबा नोंथाङा बे गावनि गावनिफ्राय जेनेबा नोंथाङा मा मा खालामना मोजां मोनोबा नोंथाङा जेनेबा मा मा खालामखो एसे खिथाना होदो
औ आङो माने फुंनि माने दाइन रिंगा एबा स्नि रिंगानि गेजेराव सिखारनाय जायो दाथ' जोंनिया जेबो फरायसालिफोरबो गैथ'वा क्लासफोरबो गैथ'वा नालाय बेखायनो आङो बिदियाव सिखारनाय जायो सिखारनानै आंबो बिदिनो बिसनाफोरखौ साफा सुफा खालामनानै हाथाइ हुनो होननानै थाङो हाथाइ हुखांनायनि उनाव बिदिनो फैखांनानै आङो साहा लोंनाय जायो ओ गु बाजि एबा दाइन थामजि मिनिटसो समाव आङो साहाखौ लोंनाय जायो साहा लोंखांनानै आं आरो बिदिनो गावनि थानाय खथाफोरखौबो आरामसे सिबनानै मानानै बिदि दोनो आरो न'खराव थानाय एसे खामानिफोरखौबो एसे मावनाय जायो बिदिनो एसे खामानिफोरखौ मावखांनायनि उनाव दाथ' इदिनो दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो सानजौफु जाबोला बिदिनो ओंखामफोर संनाय जायो माब्लाबा माब्लाबा आरो माब्लाबा सङा बाथ थ' आरो बिदिनो मबाइल फोरखौनो नायनानै थानाय जायो दाथ' क्लासफोरबो गैया नालाय इदिनो ओमफ्राय आरो माब्लाबा समाव आरो खामानिफोर थायोबा शकफोरावबो माने थांबाय थानाय जायो आरो टाउनखौ ओरैनो बेरायनो होननानै लोगोफोर जों बिदिनो खोथाफोर सावरायनो होननानै बिदिनो आरो बिदिनो सानजौफुनि जामुं जानाय सम जायोब्ला आङो सम होननानै बुङोब्ला जिनैनिफ्राय से रिंगासोनि गेजेरावनो जानाय जायो बिदिनो बिदि जामुस जाखांनायनि उनावबो आङो बिदिनो गय माबा माबि बिदिनो जानोसै जानायनि उनावहाय दसे बिद बिदिनो रेस्ट लागोन रेस्ट लाखांनायनि उनाव बिदिनो दसे जानबुंफोरखौबो नायनोसै जानबुंफोरखौ नायखांनायनि उनाव दा जोङो बेलासिफोरावबो बिदि बिदिनो न'खरनि एसे खामानिफोर मावसिगोन एसे मोसौफोरखौबो एसे नायसिगोन बोरमाफोरखौबो एसे माने न'फोराव बोरमाफोर दं नालाय बेखौ एसे दोस्लायला दोस्लायलि खालामनिसै बेफोर बायदिनो आरो मोनाबिलि जाबोला सकआव बिदिनो लोगोफोरजों थांनानै बिदिनो मम'फोर एबा चावमिनफोर बिदि जाहैनाय जायो आरो।
औ औ
बिदिनो न'आव फैखांनायनि उनावबो दसे बिदिनो न' खाथिफोरनि न'फोराव जेरै आदैमोननि न'आव मादैमोननि न'आव आदा मोननि न'आव बिदिनो दसे बे बेराय हैबावनाय जायो आरो आरो बिदिनो दसे इउनिफ्राय फैखांनानै दसे बिदिनो फरायनाय जाबावो। गावनि माबाफोर खामानि दंबा एसे फरायनां फरायो आरो एसे आइखौबो एसे खामानि मावनायाव हेफाजाब होयो। हेफाजाब होखांनायनि उनाव मोनाबिलिनि जामुं जानाय सम बुङोब्ला आंनिया उम गु थामजि मिनिट एबा ओ गु मिनिट माबा गु बाजि बबा गु थामजि मिनिट बेफोरबायदियाव जानाय जायो आरो। बिदिनो उनाव आरो ओंखाम जाखांनायनि उनावबो दसे बिदिनो रेस्ट लालायसै ओमफ्राय आरो बिदिनो, माने जा मबाइलफोर नायनानै बिदिनो थायो आरो
औ
ओ आरो नोंथांनि माने मा खामानिखौ नोंथाङा मावनानै मोजांसिन मोनो माने बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
आंथ' दा जेनेबा आंथ' दा मोनसे सासे फराय- फरायसा नालाय आंहाथ' जेनेबा दा ओ आंखौ दा ओरै जेनेबा खामानिफोरखौ नोंथाङा जेनेबा न'नि खामानिफोरखौ सोंदोंना जेनेबा गासैखौबो जेनेबा ओरै बा एसाइनमेन्टफोर खालामनायखौ सोंदों ना न'नि खामानिखौ मावनायफोरखौ सोंदों नोंथां?
औ मोननैखौबो बुंजागोन नोंथां।
अ जेनेबा आंथ' दा ओरै आंनाथ' जेनेबा आंनि हबिसफोराबो आं जा खामानिखौ मोजां खाम-फा ओ माने मावनानै मोजां मोनो बेनो जाहैबाय आङो ओरै बांसिनानो आङो द्र खालामनानै मोजां मोनो आरो आखिनानै जेनेबा सावगारि आखिनानै ओ फायो बिनि सायाव आङो जेनेबा ओरै जोंहा लेखा जोंहा ओरै मा होनो नभेल होननाय बुस्थु मोनसे थायोना जेनेबा स्टरिस बा जोंहा, मोनसे लेखा ओरै फरायनानै आं मोजां मोनो आरो। ओमफायो बुङो ओ ओमफाय आरो आं बुंनो थाङोबा जेनेबा आं थ' ओ ओरै ओंख्रिफोर माबा माबि माने बेलेग बेलेग ओंख्रिफोरखौबो आङो संनो मोजां मोनो आरो जेनेबा गोदान गोदान जेनेबा ओंख्रिफोरखौ संनो मोजां मोनो आरो ओमफायो दा नोंथाङा नोंथांनिखौबो एसे फोरमानना होनो हागोन ना जे नेबा नोंथाङा मा मा खालामनानै मोजां मोनो?
औ आंथ' ओरैनो थानानै आङो मा खामानि मावना मो मोजां मोनो होननानै बुङोब्लाथ' आङो माने बिदिनो आंबों ओं खाम ओंख्रि संनायफोरखौबो माने एसे मोजां मोनो एफाबो मोजां मोनद्राय नङा मोनोआनो आरो न'फोराव ओरैनो थानाय जायोब्ला माने आखाइजों मावनाय खामानि जेरै आखाइजोंनो हमना ला पेपारफोरजों बिबार माबा माबि बानायनाय आरो बिबार गायनाय बेफोरबायदि आं हुदाखौ माने मोजा मोजां मोनो आरो
उम उम औ औ औ
औ
औ ओमफायो जेनेबा ओ नोंथांमोननिाथ' जा माने बोथोरालाय माबोरै नोंथां?
औ जोंनि बोथोराथ' दा माने जोबोद गुसु आरो दा अखाफोरबो एसे थाइफ्रिगासिनो माने अखा हां हां बिदि बोथोर जादों आरो दा आरो दा मोनाबायबो नालाय खोमसिबो जाबोनो हमबाय औ नोंथाङा बो नोंथांनिखौ एसे फोरमायना होदो।
औ माने जोंनियावबो ओरैनो दाथ' अखा हाबाय दं आरो नोंथां जेनेबा दाखालै फोरबा जोंनाव सान्दुंफोर दुंदोंमोन खिन्थु दिनै माने बो-बोथोरा जोंनाबो गुसुआनो अखा हाबाय दं जोंनावबो ओमफ्रायो ओं दाथ' बेला सेबो जाबाय नालाय दाथ' ए से माने माने मोनाबिलि जा बाय नालाय गुसु गुसु बारफैदोंआरो। ओ ओ दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा माने रायलाय रायलाय समाबो जानानै फैबाय। औ नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोन जागोन दे नोंथां।
औ औ नोंथां गोजोन्थों औ